औ हेलौ
अह हेलौ नोंथां।
अह नोंथाङा फ्रिबा सावरायजागोन ने?
औ आं फ्रियैनो दंथ'यो औ।
अह बिदिब्ला जोङो ओ मोनसे आयदा लानानै सावरायलाङो जोङो आयदाखौ इनटा इन्टारनेटनि बागैनो सावरायलांनिसै, जागोन ने?
औ जायो दे सावरायजागोन दे औ।
औ। जोंथ' जों बयबो मिन्थिगौ इन्टारनेट होनोब्ला जोङो इन्टारनेटावनो बो सब बुस्थुखौबो जोङो माबा मोनसे मिन्थियैखौबो जोङो नायोब्लानो जोङो इन्टारनेट आव जोङो नुनो मोनो बेखौ मोनथिगौ आरो आजिकालिथ' उन्दैनिफ्रायनो बयबो इन्टारनेट बाहायोसै जेनेबाहाय मबेलफोरावनो नाय मबेलफोरावनो जों उन्दै समनिफ्रायनो जोङो नुनो मोनो उन्दैनिफ्राय बयबो मबेल बाहायनायखौ नुनो मोनो गाव गावनि निजानो गैयाब्लाबो गावनि बिमा बिफानिफ्राय ओ बिदि मबेल फोरखौ नायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। जोङो इन्टारनेटा जोंनि थाखाय फा मोजां होननानै जोङो बुंनो हायो आरो नाथाय गुबुन फारसेथिं जोंनो थाखाय इन्टारनेटा गाज्रिबो होननानै जोङो ओ बुंनो हायो मोनोबाय मानो होनोब्ला इन्टारनेटनि ओ जुगिदिनो जोङो बहुत बिदि खामानिफोरखौबो मावनो हायो बिनिखाय जोङो इन्टारनेटखौ मोज मोजाङै बाहायनो रोङोब्ला इन्टारनेट जोंनो थाखाय मोजां आरो मोजाङै बाहायनो रोङाबा जोंनि थाखाय इन्टारनेटा गाज्रि होननानै आङो सानो आरो मानोना जोङो फरायनाय बि थिंङाव नायोब्लाबो जोङो जोङो मबेखौबा मोनथि मोनथियाखैब्ला बा मबेखौबा जोङो मोनथिनो लुबैदोंब्ला जोङो इन्टारनेट आव नायोब्लानो जोङो मोनथिनानै मोनो आरो जों इन्टारनेटनिफ्राय जोङो फरायनोबो हायो। आरो गोबां बिदिनो जोङो बिजनेसफोर खामानि मावनोब्लाबो जोंहा जेबो आइदियाफोर गैयाबा जोङो इन्टारनेटावनो जोङो नायनो हायो जोङो इउ टुबफोराव जोङो भिदिअसफोर नायनो हायो आरो जोङो गुगोलफोरावबो जोङो ओ माखासे आइदियाफोर खौ जोंङो नागिरनानै लानो हायो आरो जोङो बिजनेस फोर मावनोब्लाबो आथिखाल आथिखालावथ' जोंनि थाखाय थाखा फैसाया गोबां गोनां नालाय त' थाखा फैसा आरजिनो थाखायबो जोंनो माखासे आइदियाफोर नांगौ जायो त जोङो बेफोर आइदियाफोरखौ जोंङो जोंहा मिनथि मोनथियाब्ला जों गुबुननिफ्राय जोङो जोंनो माखासे आइदियाफोर नांगौफोर जाबाय बायो ब्ला गुबुनफोराथ' जोंनो खायसे खायसेया मोजांखौ खिन्थागोन खायसेया गाज्रि लामाखौ खिन्थागोन बेनिखायनो जोङो ओ बेफोरनि बागैबो जोङो इन्टारनेट आवबो जोङो नायनो हायो आरो जों माबोरै फैसा खामायनो बा जों माबोरै बिजनेस मावनि बेफोरनि बागैबो जोङो माखासे आइदियाफोरखौ जोङो इन्टारनेटावबो जोङो मोननो हायो बिनिखायनो इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय ओ गोबां बिदि मददखोबो जोंनि खामानिफोराव मददफोरबो होयो होननानै आं सानो आरो नोंथाङा मा सानो बिनि बागै नोंथाङाबो फोरमायजागोन।
औ औ आंबो बेनि सोमोन्दै नोंनिफ्राय मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय। नोंथाङा सैथो खोनो बुंदों थारैनो आंबो बे इन्टारनेटनि बागैनो इसे सोमोन्दै नोंनिसिम एसे सुंदयै फोरमायनो सानदों। माने जोंनि आथिखाल मुगायाव इन्टारनेट होनोब्लाथाय जोबोद गोनांथार जोंनि सुबुं जिउ खुं खुंनायाव माने गोनांथार मोनसे मोनसे बाहागो हिसाबै जों बेखौ लानांगौ जायो थारमाने बाहागो हिसाबै लानाय जाबाय माने जोबोद गोनांथार बाहागो जाबाय। जों दा आंनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों माने इन्टारनेट बाहायनायनि थाखाय जोंहा मोननै माबा थायो जोंहा इन्टारनेट बाहायनायनिफ्राय माखासे मुलाम्फा हेफाजाब बो मोनो आरो बे जोंहा माखासे खहाबो दङ माने इन्टारनेटनि फारसे जोंहा इन्टारनेट बाहायनायाव माखासे मुलाम्फाबो जायो माखासे खहाबो जायो बेयो मानिफ्राय जायो नोंनि बाहायनायनि सायाव नोंनि इन्टारनेटखौ माबोरै बाहायो बेनि सायाव माने माने नोंनि सायाव दिफेन खालामो आरो ना। नोंनि सायाव सोनारो गिबियावनो जोंहा बुङोब्ला इन्टारनेटनिफ्राय जोङो मा मा मुलाम्फा मोननो हायो। मानो होनोब्ला जोंहा इन्टारनेटआ जोंहा गोदोयो माने एसे खममोन सिगाङाव कम्पिउटारफोरावल' माने जायफोर थार गोनां वायार बेजोंल' माने बाहायनाय जायोमोन नाथाय दानि आथिखालाव वायारलेस जाजोब्बाय जोंनि इन्टारनेट दा बेयो वायारलेस जों बेखौ टारगे मुङानो इन्टारनेटखौ माने बाहायनायखौ नुनो मोनो। बेनि दारै जोङो मा मा मुलाम्फा मोनो होमबा जोंहा गिबियावनो जोङो माखासे जेरै रादाब बा निउस बेखौ जोङो गोदोनि दिनाव बा मोनसे पेपार बा मोनसे माबा मोनसे बुस्थुनि माबा मोनसे फोसावनायनि गेजेरजोंसो जोङो नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो मोनसे रादाब नायनोब्ला जोङो इन्टारनेटनि जोहै बा फेसबुकआनो जा बा इउटुबनो जा बा गुगोलनो जा बा रेडिअ'आनो जा बा टिभि आनो जा। बेनि जोहै जोङो माने गोरलैयैनो गुबुन मोनसे हादरावनो जा नोंनि न' खाथियावनो जा। जा बा नोंनि रायजोआवनो जा। बा नोंनि हादर खाथियावनो जानाय जिखिनि जाथाय बेखौ जोङो इन्टारनेटनि दारै गोरलैयैनो नुनो मोनो आरोना सम खम समनि। गोरलैयैनो नोंथाङा नुनो मोनो बे जाबाय जोंनि मोनसे मुलाम्फा। आरो बेनि उनाव जाहैबाय जोंहा फरायनाय आयदा। मानो होनोबा फरायनाय आयदानि सायाव मानो मुलाम्फा जायोबा गोदोनि दिनाव इन्टारनेट गैयैयाव जोंहा फरायनायाव जिखिुनु जोंनि सुबुङा बा जोंनि फोरोंगिरिया फोरोङोमोन बेखौल' जोङो बेनि आयदाखौल' जोङो मोननो हायोमोन आरोना नाथाय दानि जुग गाव जोंहा मा खालामनो हायो गुबुन गुबुन हादर गुबुन गुबुन रायजो गुबुन गुबुन बिसेबां माबा दं बे बेखौ जोङो अनलाइन बे नेटनि दारै जोङो अनलाइन फरायनो हायोबा नोङो सावरायनो हायो बा फरायनो हायोबा सोलोंथाइ लानो हायो नोङो बे इन्टारनेटनि बागै इन्टारनेटनि जोहै बेनिखायनो जोंनि इन्टारनेट बा बेयो इन्टारनेटआ जोंनि फरायनायावबो गोबां बिबांनि गोहोम खोख्लैयो। फैदोंबा जोंनि फरायसाफोरखौ बा जोंनि सुबुं माहारिखौ खोब माने हेफाजाब बा मदद होदों आरोना जोंखौ सोलोंथाइ लानायाव बा बाथ्राफोरखौ बुजिनायाव जोंनि बे बुहुमनि सोमोन्दै मिथिनायाव बिनि उनाव जायो जों जोंहा बेफार बा फालांगि खालामनायाव जोंना बेफार फालांगि खालामनायाव मानो हेफाजाब होयो हबा जोंहा गोदोनि दिनाव बेफार फालांगि खालामनोबा सासे सुबुङा जेनेबा गुबुन मोनसे रायजो बा गुबुन मोनसे जायगायाव फालांगि खालामनो थांनो थाखाय सुबुङा थाङ नानैनो माने गावनिजा‌ थांनानै माने बिहा‌ खौरां लाहैनानैसो दाबसे‌ जायगायाव थांनानै माने साननै सानथाम गोबां सम लायोमोनदि खौरां लाहैनानै फालांगि खालामनो आरोना बेयाव माने गोबां खस्थ' खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो फालांगि खालामनानै जों जिउ खुङोमोन नाथाय जेब्लानिफ्राय जों इन्टारनेट आ फैदों बे इन्टरनेट‌आ‌ फैनाय लोगो लोगोनो मा‌ जायो जोंनि फालांगि खालामनायखौ अनलाइन प्रसेसजों गासैबो फालांगिखौनो नोङो नोंथाङा इन्टारनेट दारै मावनो हायो नोंथाङा इन्टारनेटनि दारै
माबा मोनसे बुस्थु फाननोबाबो दानि जुगाव जेनेबा मैगं थाइगं गारि गुरा जिखिनि बुस्थु फाननो फालांगि खालामनोबाबो नोंथाङा अनलाइननि दारै खालामनो हायो आरोना जेनेबा अनलाइननि दारै नोंथाङा जाय बुस्थुखौ दानि जुगाव बायनो गोसो बे बायनो थाखाय नोंथाङा माखासे वेबसाइटफोर बानायनानै होनाय जाबाय दाना जेरै सापस हमनानै ला फ्लिपकार्ट बिदिनो मेश' बिदिनो एमाजन गोबां रोखोमनि अनलाइन माने एगजामपोल होदोंआङो बेफोरनि गेजेरजों नोंथाङा फालांगि खालामनो हायो बा नोंनिसिम नोङो जिरादफोरखौ नोङो बायनानै नोंनि न'खरसिम माने मोननो हायो। जायखौ जों गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि खालामनो थाखाय नोंनो जाय जायगासिम बै मुवा बुस्थुखौ फानो बा बेफार खालामो बेसिम थांनांगौ जायामोन आरोना बिदिनो गोबां रोखोमनि मुलाम्फाफोर मोनो मोनो आरोना जेनेबा इन्टारनेटनि दारै जोंनि जिउ खुंनाय राहाया गोदोनिख्रुइ बुहुत माने गोरलैसिन द नायफैदों आरोना‌ बेबायदिनो जेरै जोंनि फालांगि खालामनायावो माखासे गोरलै माने जोंनि इन्टारनेटआ जोंखौ जेरै गोरलै खालामदों बा जोंनि जिउ खुंनायखौ गोरलै खालामदों बा हेफाजाब होदों बेराफारसेथिं माने खहाबो लाबोदों आरोना खहाबो दङ बे इन्टारनेटनि बागै बिनि खहाया जाहैबाय जेनेबा बेयाव माखासे माने खहा दङ जेरै हेकिं बिदिनो साइबार क्राइम बिदिनो नोंनि नोंनि डाटा बा नोंनि जिखिनि जा बेनि सोमोन्दै नोंनि खारि बेफोरो माने साइबार क्राइमनि जेरै माने नोंथांखौ माने हेकिं खालामनाय बा नोंनि डाटा बा नोंनि बेंक एकाउन्ट बा नोंनि माबा मोनसे बेंकनि सोमोन्दै नोंनि जिउ जारिमिन बेफोर सोमोन्दै माने साइबार क्राइम माने गोबां सुबुङानो बे इन्टारनेटखौ गाज्रि माने बाहायनानै नोंथांखौ खहा खालामो। बा नोंनिफ्राय फैसाफोर लुथिलाङो बिदिनो गोबां रोखोमनि खहा खालामलाङो नोंथांखौ हुमखि होयो किडनेपिं मार्दार माबा माबि बेफोरो इन्टारनेटनि जोै जाजोबो माने दा नै दा माने बाहायनो रोङोबाथाय जोबोद मोजां सुबुंखौ हेफाजाब होयो जुदि बेखौ गाज्रि बाहायोबाथाय जोंनि सुबुंखौ सुबुंखौ माने गाज्रियै खहा खालामो आरोना बिदिनो सायबार क्राइम बिदिनोे सायबार एटेक गोबां गोबां गोबां रोखोमनि निउकलियार एटेक माबा माबि बमा बेरहनाय बिदिनो साइबार एटेक थायो नालाय आजिखालाव बे बेफोरबो इन्टारनेटनि दारैनो जाजोबो आरोना बेखायनो इन्टारनेटखौ बाहायनाया माने जोबोद मोजांबो आरो गाज्रिबो बेखौनो आं नोंथांनि सिगाङाव सुंद' सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन आरो नोंथाङाबो बे इन्टारनेनि सोमोन्दै आरोबाव एसे बुंफोरना होनो गोसो दंबा बुंफोरनो हागोन
औ नोंथाङा जोबोद थारखौनो बुंदों जोङो ओ इन्टारनेट नि बागै जोङो बेखौनो मिथिनो हायो जे इन्टारनेटा इन्टारनेटखौ जोङो फोथायनो हाया होननानैबो बुंनो हायो आरो मानोना ओ इन्टारनेटनि जुगैदिनो जोंहा माखासे बहुद खफा खहाफोरबो जायो बिनिखाय इन्टारनेटखौ जोङो फोथायनोबो हाया आरो गुबुन फारसेथिं जोंनो इन्टारनेटआ जोंनि खामानिफोरखौ गोरलै लै खालामनानैबो होयो नोंथाङा जेरै बुंदों फ्लिपकार्ट मिस' नंगौ बेफोर गासैबो ओ जोंनो इन्टारनेटानो खामानि मावनानै होदों जोङो जोंहा मा मालाबाफोर बिदि जोंहा टाइमा एसे ओ टायेम थोआ जायोब्ला माब्लाबा मालाबा समावहाय बेफोरबायदि समाव जोङो बेफोरबायदि अनलाइन सपिं खालामनो हायो आरो जोङो बुंना थांनानैबो बाजार फोराव टाउन फोराव थांनानै जोङो बायालासेनो जोङो ओ मबाइलनि जुगिदिनो बा जोंनि इन्टारनेटनि जुगिदिनो जोङो बेफोर खामानिफोरखौबो मावनो हायो आरो जोङो ओ जोंनि नांगौ बायदि जोंनि ड्रेसफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि बा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो बायनोबो हा हायो आरो जेरैहाय जोङो बाजाराव थाङोबा थ' जोङो जोंनि ओ आथिंफोरखौ बाहायनानै थाबाय बायनानैहाय जोङो बिथिं बिथिं नागिरनानै जोंनि गोसो जुदि जोंनि फसनिया बायदि द्रेसफोरखौ नागिरनानै जोङो बासिनानै बाजाराव बाहैनांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे ओ दामनि गेजेर दामनि ओ गेजेरावबो जोंहा जोंनि बेफारिफोरजों हाय गोबां बिदिनो ओ सोंनाय फिन्नाय बिदि जायो आरो दाम खम दाम बारा बिदि खालामनाय नाथाय इन्टारनेटावहाय जोङो फिक्स रेटखौ जोङो नुनो मोनखायो आरो जोङो गोसोबानो जोंनि गोसो बायदि जोङो गोसोबानो बायनो हायो गोसो गैयाबानो जोङो बायथ'वब्लाबो उनाव बायनो बायगोन होननानै साननानैबो जोङो दोनथ'नोबो हायो हायो आरो इन्टारनेटा जोंनो बेफोर गासैखौबो जों खाबुखौ होयो आरो जोङो जोंनि गोसो गोसो बायदिनो जोङो फसनिया जोंनि गस्लाफोरखौ जोंनि ड्रेसफोरखौ बायनो हायो जोंनि फ्लिपकार्ट ओ मिश'फोराव बेफोराव हाय मिन्ट्राफोराव जोङो ओ बिनि बेफोर गासिबो इन्टारनेटनि खामानि आरो आंबो बेखौनो सानो बे गासैखौबो इन्टारनेटआ जोंनो गोरलै खालामनानै होदों आरो लोगोसे ओ जोंनि जोंखौ गोबां बिदि हेफाजाबबो खालामो आरो इन्टारनेटा फरायनायनि बिथिङावबो जोंनो बिदि ओ माखासे कुइसननि एन्सारसफोरखौ जोंनो नागिरनानै होयो जों जेखौ मोनथिस'वाबा जोङो फरायसालिफोराव थांनानै जोंनि फोरोंगिरिफोरा फोरोंनायफोरखौ जोङो बाव गारब्लाबो जोङो खिथाबावहाय जोङो मोनथ'वाखैब्लाबो जोङो इन्टारनेटआव नायोब्लानो जोङो बिनि एनसारस फोरखौ मोननो हायो आरो जोङो ओ जुदि बुजियाखैबाबो बिनि माखासे गोरलै राव आवहाय बुजायनाय बेफोरबायदि बिडिअसफोरखौ जोङो इउटुबफोरावबो नायनो हायो आरो बिनिफ्रायनो जोङो ओ जोङो जे एन्सार्सखौ जोङो मोनाखै बा जोङो जे कुइसनफोरखौ जों बुजियाखै बेफोर कुईसनफोरनि बागै जोङो एनसारफोरखौ मोनथिनो हायो आरो इन्टरनेटनि आंबो बेखौनो सानो। औ बिदिब्ला नोंथांजों साव औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय जोंहा समाबो जा सिगोन जोङो सावरायनायखौ बेसाङावनो दोन्थ'नो हासिगोन नामा?
औ औ आंबो नोंथांजों जोंनि इन्टारनेटआ बोरै जोंनि जिउआव हेफाजाब होयो आरो माखासे खहाफोर दङ नोंथांजों सावरायनानैनो माने जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आरो फिन खनसेबाव नों